हेलौ खोनादों ना अ अ होमबा जों आङो दोङो लामागिन माने माबा न'आव थ रालायजाया सुन ओमफ्राय लामाखैनो फैदों
ओ नोंथांजों आङो मोनसे मोनसे टपिक लानानै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां
औ सावराय जागोन दे
टपिकआ जाहैबाय जोङो बर'नि दामनाय देनायफोरनि बागैनो सावरायनोसै
उम सावराय जागोन
नोंथाङा एसे फोरमायग्रोना होनो हागोन नामा बर'नि दामनाय देनायफोर आगजुफोरनि बागै
बर'नि दामग्रा देग्रायाथ ओ जेनेबा खाम सिफुं
औ
सेरजा जथा ओमफ्राय ओ मा होनो थख्रा ना मा होनो ओ ओनिफ्राय अ थरखा बेनिफ्रायलाय बेफोरखोनो बांसिन बाहायो जेनो जेनेबा
औ औ
सेरजाफोरखोनो
औ
इनिफ्राय इखिनिखौनो बांसिन बाहायो नामा
औ बाहायो
खु खुवाजों दामग्राया मामोनथाय ओमफ्राय
खुगाजों दामग्राया जोंनिया सिफुं दङ
इनिफ्राय मोनसे दिन दंबावोमोन सोरबा बा दानिया बारा दाम दामा दामनाया खम
औ गंगोना गंगोना गंगोना औ गंगोना औवाजों बानाय औ औवाजों बानायनाया गंगोना
अ ओमफ्राय आरो मायोबाफोर दंबावो नामा
गाजों दामनायखौ आङो बे सिफुंखौ ज गंगोनाखोजोल' मिथिगो दा सान माने दा आंनि मिथिनायाव औ
ओफ्राय बिफांजोंथ' जों जेनेबा दल
औ खाम बेखौ
ओमफ्राय सेरजा
इनिफ्राय उम थख्रायाथ' औवादोसो बानायोना
औ औवाजों बानायो
थरखाया ओमफ्राय ओमफ्रायथ' जेनेबा माबायाथ' माबादसो दामो जेनेबा मा होनगोन बियो उम मा होनो
मा माखौबा
जेनेबा ओइ दाम्रा आ खाव खाव दामब्रायालै बेथ' माबासो जेनेबा
बैयो लहानि औ लहानि जाय लहानि औ
लङाद्रायबो नङा खोमाालैयो
अ मा जा मा जिनिस बा बियो लहाद्रायबो नङा तामाद्रायबो नङा
औ औ माजों बानायो मिथिस्लाबला आरोना
औ औ मिथिलाबा बेखौ
उम जेनेबा बर'फोराथ' बिदिनो खाम सिफुं जथा सेरजा गंगना बेखौनो बांसिन बाहायखायो
औ
ओमफ्राय दामग्रा देग्रा आरो बेलेग होनबाथ' इलेक्ट्रिक इन्सट्रुमेन्ट होनबाथ'
औ
जेनेबा गिटार
ओ
द्राम
औ
बेनिफ्रायथ' बुहुद माबा माबि दोङो ना
अ केसिय'फोरबो दं
माने इनिया बेलेग इनिया बेलेग
गुबुन गुबुन जेनेबा स्केल थायोना
औ नोंथाङा इन्सट्रुमेन्ट इलेक्ट्रिकनिखौ मोजांसिन मोनो दामनायखौ ना ओरैनो जों आखाइजों दाबनायजों मोजां साबसिन जायो खोन्थानो हागोन नामा
ओ आंथ' ओरैनो जेनेबा एसां खास मोजां जेनेबा बिदि बासि दाननो दोनाखै जेनबा आं मोननैखौबो मोजां मोनो आरो माने ओ ब बर'नि जेनबा जोंनि आखाइजों दामनाय आरो जेनबा इदि इलेक्ट्रिक इन्सट्रुमेन्ट बेफोरखौबो मोजां मोनो।
उम।
ओं जाय जेनबा ओ खायसे खायसे मिउजिकाव जोङो जोंनि ओ खाम- खाम, सिफुं बेफोरखौ जेनेबा ओ आखायजों दामनायफोरखौ जों बाहायजोबनो हाया नालाय
उम।
बिदिनो आरो जेनबा ओ मर्दान टाइपाव जोङो इलेक-इलि इदि इलेकट्रिनिक इन्सट्रुमेन्टखौ बाहायनाय जायो।
उम। माने ओ जों आखाइदो दल दामनाय, सिफुं दामनाया माने बाहाय इन्टारेस्ट जासिनो आरो ना।
औ औ औ।
माने साबसिन मोनसिनो आरो माने इखो माने दामथिंनो हायो लाबथिंनानै गिदिंथिंनानै दामनो हायो। माने जेबो नाङा आखाइदोनो दामनाय माने स्किल रोंबानो जेनेबा ओमफाय लाइननियाथ' जेनेबा फानसन मायबा मोनसे प्रग्राम जेनेबा ओ जानायावसो दामोना लाइनदो। जेनेबा लाइनखोबोथ' जानला-मोला बोब्रबनो हाया जोङो।
ओं।
जेनेबा खाम सिफुंखौथ' जों जेरावबाबो लाबथिंनानै दामनो हागोन रोंबानो। माने बाहाय मान आं साबसिन मोनो आरोना बाय रंजानो रंजानाया बांसिन इयाव इन्टारेस्ट जायो रखम मोनो आं बाहाय माने।
औ।
जेरै बैसागोफोराव
औ।
दामनाय लाबथिंनानै मोजांसिन मोनो आरो।
औ।
इनिफाय बानायनाय प्रसेसथ' जेनेबा बोरै बाहायो? बोरै बानायो
औ।
बेखौथ' जोंबो मिथिसाबला मिथिजोबनाय नोंनाला ना।
अ अ बानायनाय प्रसेसखौथ' जों मिथिला उम।
उम।
दामनायफोराव औ औ।
खामखोथ' दंफंजोंनो बानायो जेनेबा। दफंजों बानायनानैथ' बेयावथ' बिगुर नांगोन देसन
औ।
मानि बिगुर होयो जायखिजाया सोरबा मोसौनि सोरबा जेनेबा मैसो मैसो मायबाफोर बिगुरबो होयो जानो हानाय बेलेग इदिनो बानायो आरोना बानायग्राफोरा
उम उम।
मोजांसिन मोजांसिन गेदेर-फिसा अब्ला टब्लाफोरखौबोथ' बानायो इदिनो
औ बानायो
टब्लानि दामनाया माने जायगायाव दामनानै दामनाया माने बेलेगसिन जासिनो खोमालै ना मानेखौथ' बारा लाबथिङानो खोमा
लाबथिंनाय नुवा नुनाय आरो जेनबा ओ देमसि टाइपनि बिदि मोसानायफोरावसो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो आरो ना टबलाखौ
ओ माने इनिया माने बाहाय बेलेग जासिनो माने इनिया
उम
माने लाबथिङा आरो ना इखौ
औ औ लाबथिंनाय नुवा
ओमफ्राय खामानिया बेलेग इनिया बेलेग नोङा होमबा नोंथाङा दामनो रोंगोना रोङा
ओ आंथ' औ ओरैनो आङो खामखौ एसे एनै रोंगो होमबाबो बारा बिदि रोंदाराया एक्सपिरियेन्स गैया माने
दामफेराना जोङो दामफेरबासो माने सिखायबासो रोंगोन माने जायगायाव इदिबायदि रोंनो थाखाय माने बाहाय मानसि सिखायग्राबो थानांगोन ओमफाय खामफ्राबो थानांगोन ने होमबासो रोङो माने जोंबो गोसो होआ नालाय दामग्राबो गैया
औ ओरैनो औ ओरैनो रोंनायालाय बिदि खेराइ गोलाव इफोरखो दामनो रोङो आरो जेनेबा बागुरुम्बा बारदै सि ख्ला मोसाग्लांनाय बेफोरनिखौ ओरैनो दामनो रोंगौ आरो आङो
उम
जेनेबा आदा जानाय सासे दंमोन बिजोंनो एसे फोरोंजादोंमोन आरो आङो
उम माने दामनायफोरा बेलेग बेलेग जायो आरो ना
औ जायो बेलेग बेलेग जेनेबा ताल थायो
उम माने इफोरखो सिखायनो थाखाय माने रोंनाय थानांगो माने जोंथ' डाइरेक्ट दामनो रोंनाय नोङाना
खायसे जेनबा बिदिस खायजाया जेनबाय इदि सिखाय जायाबाबो जेनेबा इदि लिरलायनानै जाबाबो माने बेलेगनि तालखौ खोनाबानो जेनेबा मादै मा दामदो बेखौ हमना मोननानै हारसिंनो रोंलाङो आरो
माने जोंथ' दा मिथिला जाबाय नालाय जोंथ' दा नलेज गैया माने सिखायबासो बाय फैगोन दिसुन दाथ' जोंनियाव एख' गैया जेनेबा जों माने रोंनाय नङाबा सिखायनांगोन माने सिखायबासो फैगोन ओमफाय सिफुंखौबो सुनो लुगैयो ओमफाय सिफुंखौनो सुबाबो सिफुङा गाबा
औ औ बुहुद बार नांगौ जायो जेनबा सिफुंखौ सुनोबा
माने रोङिफोरनो बिराद खस्थ' मोनो माने
औ
बोलो होबाबो बोलो होबाबो जाया बे रोंग्राफोरा दख' मालाय एख' बोलो सोलो होनाङा
ओरैनो जेनबा जोङो जोङो नुनायाव बोलो होनाङा बायदि मोनो खिन्थु निजि दामना नायबासो प्रेकटिकेलि नायबासो माने बेसे थान बेखौ हमना मोनो आरो ना
सिफुं सुफेरबाय नामा नोङो
सुफेराखै माने आङो फोरोंजानो होननानै थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय जेनेबा हाया बुहुद तान मोनो माने बारानो ओंखारा आरो बारखौनो सोनो हाया माने आङो
उम
तान मोनो ओरैनो जों बेलेगफोरनि दामनायखौ ओरैनो नायनायाव जों सहस बायदि मोनोमोन औ निजा निजा जेनबा दामबासो माबायो आरो
बेलेगथ' मालाय सुनानैनो सल' बानायो जेन'बा ना
औ औ
जोंथ' आरो सुनायानो गाबबावासो
औ
सिखायनांगोन माने जोंनियावबो दोङोमोन दामग्रा